खौ हेल'
औ नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां बेलासि समनि गाहाम हामलायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय औ ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा? औ बिदिब्ला जोङो आबादारिनि ओ खौ एसे रायलायनो नामा नोंथां आबादारिनि सायाव मोनसे आयदा लानानै रायजलायनि नामा औ औ औ दा नोंथां जुदि बुंनो थांङोब्ला जोंनि गामि एरियायाव दाइनजि जौखोन्दोआनो जों आबाद मावनानै जायो नङा होमबा? बे आबादारिफोरनि बिखयनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोगोन नामा आंनो दे दे फोरमाय मेले
ओ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो आबादखौ गोबां रोखोमनि मावो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
आबादानो जाहैबाय जोंनि मोनसे गुबै फुंखा जों आबाद नङाब्ला जोङो जेबोआनो जाया। बा आबादासो जोंनो थांना थानायनि राहा खौ होयो। ओ बिदिनो। जोङो जोंनि साफ्रोमबो नखरानो ओ आबादखौ एसेब्लाबो माव बांद्राय नङाब्लाबो नङा होबा नोंथां जायफोरा आबादजों थांनानै थायोबा जा बाय दङ बिथांमोना माने आबादखौ ओ मोजाङैनो मावो आरो बिथांमोना आबादखौ ओ मो जाङैनो मावनो रोङो नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे नखरफोरा आबादजोंनो ओ थांनानै दङ ओ रांखान्थिनि बेलायाव जोङो हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ। अ नोंथां हेलौ। हेलौ नोंथां।